अ नोंथां।
मरनिं माबा गोजोन फुंबिलिनि गाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।
आंनिसिम थांनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय गोजोन फुंबिलिनिसिम। आं दा नोंथांनियाव। मोनसे सोंथि सोंजागोना नोंथांनाव दा?
मानि बागै रायलायनो सानदों दा?
आं दा सुबुं अनजिममा सोलोंनायनि मोनथाम थाखोफोरखौ थाखोफोरनि बागै बुंनो सानदों दा नोंथांनाव।
औ नोंथाङा बुंनो हागोन दे हागोन नोंथां।
देम आ बुंसै नोंथां होमबा ना।
औ।
अ। सुबुं अनजिमा सोलायनायनि मोनथाम थाखोफोरा जाबाय गिबि थाखोआव जोनोम, हार आरो थैनायनि हारा बांसिन जायो मानोना सुबुं माहारि आरो सोलाय सोलु आदार जानायनि जाहोनाव थैनायखौ सुफुंनो आरोबाव गथ' जोनोम होयो सुबुं अनजिमानि बांनाय हारा लासै जायो आरो बांसिन सुबुंफोरनो आबादाव। ना थायो जेराव गेदेर न'खरफोरा। मोनसे सम्पति जिउनि आसाफोरा गाहाय थाखोनि सुबुंफोरा बांसिनानो लेखारोङै आरो सानखोआरि बिथाङा गाहाय थाखोनि नैजौ बोसोर सिगां मुलुगनि गासैबो हादोरफोरा बे थाखोआव दंमोन नोंथाङा बेनि सोमोन्दै ऐसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ सुंथाबै एसेफोरमायनो हागोन नोंथाङा
एसे फोरमायदो।
औ रनदां फोरमायना ने हबा बेनि बागै। नैथि थाखोनि जागायनायाव जोनोम होनाय नि बिबाङा गोबाङैनो दंमोन।
औ।
नाथाय समजों लोगोसे बियो खामानियावबो ख-खमायबोयोबो बेजों लोगोसे थैनायनि हार बां-बाङनाय जायो साखोन सिखोन आरो सावस्रि थासारिफोराव जौगानायनि जाहोनाव थैनायनि बिबाङा खमिनो हमो
औ
बे फारागथिनि जाहोनाव सुबुं अनजिमाया अनजिमायाव जानाय गुबै दाजाबदेरनाया बारा जायो
औ
जोबथि थाखोआव गथ' जोनोम होनाय आरो थैनाय मोननैबो गोबां खम जालांदों
औ
सुबुं अनजिमा दिदोम जायो एबा लासै लासै बुंनो हायो नोंथां सुबुंफोरा नोगोर आरो लेखा गोरों जायो बिसोर गोनोखो गोनोखोआरि बिगियाननि सायाव गियान मोनो मिथिना मोनो आरो गोसो जानानै
औनोंथां
बि माबोरै न'खरनि अरथाइखौ दबथायनो एबा सामलायनो हायो बेयो बिदिन्थि बाय दियै मानसि माहारिया जोबोर गोरलैयै थासारिजों अरजाब ना आरो बिसोर गावसोरनि जोनोम होनायनि बिबांनि सम जों लोगोसे गोरोबहोनो हायो। आथिखालाव गुबुन हादोरफोरा सुबुं सानखोआरि सोलायनायनि गुबुन
औ
थाखो दङ जोबथि थाखो
औ
थाखोआव गथ' जोनोम होनाय आरो थैनायनि मोननैबो गोबां खम जालांदों सुबुं अनजिमाया दि एबा लासै लासै बांनो हादों सुबुंफोरा नोगोरारि आरो लेखा गोरों जायो बिसोर गोनोखोआरि गियाननि सायाव गियान मोनो। मिथिना मोनो आरो गोसो जानानै माबोरै न'खरनि अरथाइखौ दबथायनो एबा सामलायनो हायो बेयोदि बिदिन्थि बादियै मानसि माहारिया जोबोर गोरलैयै थासारिजों अरजाबनो हायो आरो बिसोर गावसोरनि जोनोम होनायनि बिबांखौ समजों लोगोसे गोरोबहोनो हायो नोंथां आथिखालाव गुबुन हादोर फोरा सुबुं सानखोआरि सोलायनायनि थाखोआव दङ।
ओम
औ नोंथां नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन ना
आं बेनि बागै बेखौ फोरमायनो हाबावगोन
औ
मानोना सुबुं माहारिया जेरै थैलाय थांलाय आरो जोनोम हार बांनाय जोनोमहा बांनायाव सुबुं माहारिया बारायो आरो आरो बोराय बोरै जाब्ला सुबुं माहारिया
अ
होयो एबा
अ हो हो
बेराम जानानै थैयो दनि माबायाव सुबुं मारिया खमायनो हमो आरो बारायनाया जोनोम होनायाव बारायो
अ नोंथां
नोंथाङा आरो बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हग नोंथाङा दसे बुं
औ
दे बुंनाय दे बुं नोंथां
औ नोंथां बुंनि र' सुबुं माहारियाव सुबुं माहारिया बांनाय होनोब्ला मोनसे गेदेर ओनसोलाव सुबुंनि अनजिमाया बांसिन जानाय
औ
आथिखालाव बियो मुलुगनां गिदिर जेंना जादों
औ
बांनायनि जाहोनफोरानो जादों फाहामथायनि जौगानाय
औ नगौ नोथां
नाथाय मोजां जानाय जों थैनायनि हार हारआ खमायजाबाय सानस्रिनि बांनाय गथ' जोनोम होनायनि हारा बांसिन नाथाय थैनायनि हारा खम
उम
गियाननि आंखाल नख नखर यजना आरो नसुंथ फिथायनि सायाव मिथिनाय गैयि खा खाथि लामानि हार बांङाय गोबां ओनसोलाव खा खाथि लामानि हारा गैयि जेंनाफोर आदार न'नि आंखाल जायो साख्रि थाख्रि गैयि जानाय बेराम बिखौ बांनाय फरायसालि देहा फाहामसालि बायदि सिबिथायाव नारसिननाय हाग्रा बंग्रा सिलिंखार जानानै मिथिंगानि खहा रैखाथिनि राहा नखर यजना आरो खा खाथि लामानि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय लाबोनांगौ आइजो सोलोंथाइ गोनां खालामनांगौ सरखारारनिफ्राय बायदि हाबाफारि लानांगौ जोबथा दान्थि सुबुं अनजिमा गोनांथि हिसाबै लाखिनो हायोब्ला हद जौगानो हायो
औ
थानाय थाखाय सुबुं बांनायखौ होबथानाया जोबोद गोनां।
औ नोंथांङा नोंनि आ जोब्बायानो नामा जोब्बाय नामा नोंथां अ दे होमबा नोंथां आं नों नोंथांनिाव मोनसे माबा सोंनि नोंथां सुबुं माहारि जौगानायनि नोंथाङा माबाफोर रोंगोनो हागोन नामा
सुबुं माहारि जौगानायनि
अ नोंथाङा हागोन नामा हायाबा आं बुं
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बिबो बेनि बागै आं
जेब्ला आं फोरमायनोसै नोंथांनिसिम सुम माहारि जौगानाय बिगियान आरो गद मानि जौगानाय स गुफुं साख्रि बाहायनाय आखु इन्टारनेट फिथाइ देहा फाहामथायाइ फोनांजाब। दावबायनाय गोरलै जाबाय दा बोसोरनि जौगानाय आरटिफिसियेलनि इन्टारनेलस सिपेस मिसन जिन एडिटिं समाजारि। राजखान्थियारि जौगानाय गोदो हानजा राज दास कमास। दागन कन्थ्र सुबुं मोनथाइ आइजो आरो हिन्जावफोरनि समान मोन्थाय। उदाहरन सुबुं मोनथाइ बिल सोलोंथाइ गासैबो नांगौ। सोलोंथाइ आरो सांग्रांथि। जिदाइन रोजा मायथाव सुबुंफोरनि जिनै फारसेल' लिरनो फरायनो रोङोमोन। दा दाइनजिस्नि। फारसेनिबो बांसिन सुबुङा लिरनो फरायनो सोलोंबाय इन्टारनेटन। जाहोनाव जेरावबो मिथिनो मिथिनाय। मोननो हाबाय।
औ उन्दां
दासान्दि जेंना बोथोर सोलायनाय जौगानाय लोगोसे कार्बन बेरखांनाय। नाय बांदों समानथि गैयै धोनि रांखान्थि फारागा दासिमबो दं। टेक्न'ल'जिनि जेंना प्राइभेसिनि खामानि। सेनाय गुबै जौगानाया बबे। गोरलै खालामनाय बेमारनि दान खामायनाय खमायनाय सोलोंथाइ। गोसारहोनाय सुबुं मोनथाय रैखा खालामनाय। नाथाय बे जौगानाय गासै हादोराव गासै सुबुंवाव। सफैहैयाखै नोंथाङा बेनि बागै सदै
औ नोंथां एसे फोरमायना होनोसै बेनि बागै। सुबुं सोलोंथाइ जौगानाय सुबुं माहारिनि जौगानायनि गुदि बिथ थायाइानो जादों सोलोंथाइ गासै गथ'सा। फोरानो गुदि सोलोंथाइ लानो हागौना नोंथां।
अ नोंथां नंद।
बायदि राहाजों लाइमोनफोरखौ दिहुनथायारि खालामनांगौ। सोलोंथाइ गैयाब्ला हादोरनि जौगानायाव बाहायजाथाव सुबुं सम पद जाया
औ नोंथां।
फिथाइ जौगानाय गोख्रों सुबुं माहारिया गोख्रों हादोर जायो। गासैबो नोगोरारिनि देहा फाहामथाय आदारनि रैखाथि। गोग्गो दै आरो सरासनस्रा सिबिथाय। मोनसार जानांगौ भारत बायदि बिथांखिनि गेजेरजों सरकारा बे बिथिंखौ नोजोर होदों। रांखान्थि आरो साख्रि बाख्रिनि गोनांथि। लाइमोनफोरानो साख्रि बाख्रिनि खाबु होनांगौ गावारि फालांगि बायदि राहाजों रांखान्थि राहा खालामना बेखेवनांगौ। खालि साख्रि नङा सा साख्रि सोरजिनो हानाय सुबुं बानायनांगौ। बानायनांगौ सुबुं माहारिजों जौगानायनि होबथाग्रा जेंनाफोर सुबुं अनजिमा बां बाङाय बांनाय आबादारि हादोराव सुबुं सुबुं बांसिन जायोब्ला बेखार जेंना सोमजियो। उन गोनां सोलोंथाइनि आंखाल। खालि फरायसालियाव मुं थिसननाय नङा। स्किल गोनां सोलोंथाइ गोनां।
औ।
देहा सिबिथायनि आंखाल, गामियारि ओनसोलाव देहा फाहामसालि आरो डक्टरनि आंखाल नोगोरारि फोरनि गेजेराव रांखान्थियारि फारागथि धोनि दुखु थानायनि फारागआ जौगानांगौ, होबथानांगौ नोंथां। रांखान्थियारि थि नंनि थासारि। थि नङि थासारि होनोब्ला नोंथाङा मा बुजियो बेनि बागै एसे से फोरमायनो हागोन नामा?
आं दा बेनि बागै थ' फोरमायनो हानाय नङा नोंथाङानो एसे आइबा सरदै-